हेल औ
औ खोनादोंना
औ खोनाबाय दे
औ आं नोंथांजों दिनै एसे दंफां लाइफांनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन दे नोंथां
अ बिदिब्ला जोंनि ओनसोलफोराव गोबां रोखोमनि बिफांफोर दं बे बिफांफोर खौ जोङो फिसानिफ्राय गेदेरसिम जोथोन लानानै फेदेरनानै दंफां लाइफांखौ जोङो गावनि नांगौ बायदि खामानियाव बाहायो आरो बिनिफ्राय जोङो दंफांखौ फाननानै रांबो आरजिनो हायो
औ
आरो जों दंफांनिफ्राय बारबो मोनो अक्सिजेन मोनो हां लानायाव हेफाजाब मोनो बेबायदिनो जोङो दंफांफोरखौ गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ दाननानै न लुनाय बेफोरबायदि खामानियाव बाहायो आरो
औ
फ्राय जोंनि ओनसोलफोराव दामानि दंफांफोरा जानाय दंफां जेरै खान्थाल थाइ जौ जाम लिसु बेफोर दंफांनिफ्राय गोबां फिथाइफोर मोनदों
औ
दाथ जोंना थाइजौ फिथाइफोरा बांद्राय गैला बिनिफ्राय खान्थाल खान्थाल फिथाइफोरा दा मोननो हमबोबाय लिसु फिथाइफोराबो बांद्राय गैला
औ
बेनिफ्राय जों दा खान्थाल फिथाइफोरखौबो बाजार फोराव फाननानै रां मोनो आरो गोबां बिदिनो दंफां ओ सिगुन दंफां गाम्बारि दंफां खोदोम दंफां बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलाव दं आरो
औ औ
बिनिफ्राय नोंसोरनि ओनसोलाव मा मा दंफांफोर दं
औ जोंनियावबो बिदिनो बिफां लाइफाङा थ गोबां दङ ओमफ्राय गोबां बिफांनिफ्राय फिथाइ मोनो आरो गोबां दं बिफांनिफ्राय जों मोजां अक्सिजेन मोनो आरो जों गोबां दंफांखौनो माने ओ फाननानै मुलाम्फा मोनो आरोना खायफाया बन जायो खायफाया गाद जायो न' लुनो थाखाय जोंनो जेनेबा दंफांफोर नांगौ जायोना गाट नांगौ दारा नांगौ बिदिनो ट' था नांगौ जायो औ बेयाव जोङो माने दंफां गिदिर बे साल, सिगुन बा गाम्बारि दंफां ओ बेफोर बेबायदिनो ओ पमा दंफां बेफोरखौ जोङो बानायनाय जायो आरो
औ औ
गोबां गिदिर गिदिर बोसोर बोसोरनि उनाव माने फेदेरना दोननाय बे हासार जानाय दंफांखौ जोङो हाखावनानै बेखौ खौ न लुनायाव बाहायो आरो ना आरो लोगोसे से बे जोंनि आरांगाफोर बानायनाय जायो जे टेबल, सियार डेक्स, बेन्स ओ बिसिना आरो बे ओ मा होनो जि दोनग्रा आलना बेफोरबायदि आरोना औ आरो थोरसि खुरै दोनग्रा बे
औ थिबोल
अ टेबोलफोरा बेफोरखौ माने जोङो बेजोंनो बाहायो आरोना। बे दंफां जोंनो बानायो।
औ
रो आगोल गोदोनि दिनावथ' जोङो दंफांजोंनो बे ओ जि दोनग्राफोरखौ दंफांनिनो बानायनाय जायोमोन आरो गद्रेज सकेसफोरखौ ओ ओमफ्राय बिदिनो फिथाइ थायग्रा बिफां बुङोब्ला जोङो बिफांनिफायबो गोबां फिथाइ माने ओ मोनो आरोना। बे फिथाइफोरखौ बो माने फाननानै जोङो माने मुलाम्फा मोनो आरो। रां खरसा मोनो। आरजिनो हायो। ओ जोंनि ओनसोलाव दा फिथाइ थायग्रा बिफां बुङोब्ला दा सिजोन लायै सिजोन आरोना। माने‌ दैलांनि सिजेनाव दा ओ बे लेसु लेथु खु बेफोरनो आरोना थाइजौ खान्थाल बेफोरनो दा बाजाराव सोलिदों आरोना।
औ।
माने गोबां मानसिफोरा माने जोंनि ओनसोलाव दाना बेफोर बिफां लाइफां माने फिथाइ थायग्राफोरखौ गायनानै बेफोरनिफ्राय फि फिथाइ मोनो आरो फिथाइखौ जोङो फाननानै खरसा दिहुनो आरोना। लोगोसे आरो बे थाइजौ खान्थाल बे माबा नारे खल। बे नारेंखलफोर थायोदि फोरखौबो जोङो दाना बागानाव आरोना
औ औ।
बागान होनना बुङोबा दा ओ गरम बोथोर नालाय
औ।
कार्जि आरोना जायखौ जोङो लेबुबो होनो खायसे खायसे जायगायाव बे नारें खारजिखौ सर बट बानायना लोङो आरोना। बे नारें खारजि खौबो आथिखालाव माने बागान बानायो आरो
औ
दा माने बे बागाना खारजिनि बागाना दा गोबां माने मोजां जादों आरो ना सेल जादों दा बे खारजि बागानाव दासान्दि ओ बे गरम बोथोराव सरपद लोंनो थाखाय बे खारजिफोरखौ बाहायनाय जायो नालाय बेनिखायनो दाना माने खारजिनि बागान खालामनानैबो जोंनिखैजाय माने नखर खुंनो हादों आरो
औ
बेफोरबायदि लोगोसेनो दा गोदान गोदान गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय फैनाय
औ औ
खावलाय गोजा बैग्रि स्टप बेरि ड्रागन बेफोरखौ दाना जोंनि ओनसोलावबो गोबां मानसिफोरखौनो माने बागान बानायनानै बे लाइफांफोरनिफ्राय माने रां आरजिनो खौ जोङो नुदों आरो।
औ
जोंनि ओनसोलाव
औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बिदिनो गोदान आबु-आदबजों आबाद मावनाय बिफां लाइफांनि सायाव माबाफोर गोदान आदबफोर नुदों नामा नोंथाङा?
जोंनि ओनसोलफोरावथ बिदि बांद्राय ड्रागन स्ट्रबेरि बेफोरबायदि गायनायखौ जों नुनो मोनाखै। खोनादों आरो बिनि ओमफ्राय खाथि खालायाव गैद्राया। बेनिफ्राय लेबुफोरखौ बुङोब्ला लेबुफोरा दं लेबु बागान आरो बिदिनो गय बागान नालेंखर बागान
औ औ थालिर बागानफोर दङना गै
अ थालिर बागान ओ दंमोन दा मैदेरबो जोंनिथिं फैबाय थायो नालाय बे ओंखायनो बांद्राय बेफोर बागान खौबो बानायनाय जायाखै आरो
औ औ
दङमोन खाथि खालायाव गोबां नु योमोन दा माने गय बागानखौ बांसिन नुयो आरो जोंनि ओनसोलफोराव गय फिथाइनि दामफोराबो गोबां जाबोगासिनो दिनो नालेंखर फिथाइनि फोराबो गोबां जाबोगासिनो बेखायनो जोंनि ओनसोलफोराव गोबाङानो गय दंफां आरो नालेंखर दंफाङाव गोसो होयो। जाहाथे बिखौ फाननानै एसे एनै मुलाम्फा जायो। न'खर खुंनाय याव एसे हेफाजाब मोनो बेनिखायनो गोबाङानो नालेखर गय बेफोरखौ बांद्राय गोसो होयो। बेनिफ्राय आरो दं बिफां लाइफां बागान बुङोब्ला जोंनिथिं गोबाङानो गाम्बारि बाग गान आरो सिगुन दं बिफांनि बागान बेफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो।
सिगुन दंफांफोरखौ गिदिर गिदिर खालामनानै फालांगिफोरनो फानहरो बेनिफ्राय खायफा गावनि न'खरनि नांनाय न' लुनायाव बाहायनाय काट बाटाम बेफोरबायदि लांनानै मेसिनाव हाखावना लाबोनानै न' लुफैयो ओमफ्राय खायफा खायफाया नै न'खरनि बिसिना आरांगा बेफोरबायदि दाननानै लाबोनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो
औ माने नोंथां औ नोंथां माने नोंथाङा दि गय दंफांनि बाथ्रा बुंदोंना?
औ औ
औ बे गयखौ माने जोङो ओ सपारिफोर नोंथांमोननिखैजाय माबायदि बाहायो सुपारि फोर बानायोना बानाया नोंथांमोननि जायगाथिंजै ओनसोलथिंजै?
औ जोंनि ओनसोलाव खायफा खायफाया सफारिबो बानायो आरो खायफाया बिदि फिथाइखौ फालांगिफोरनो हरनायखौबो जों नुनो मोनो। सफारिखौबो खायफा खायफा गय फिथाइखौ एस ए गोरलैयावनो हाननानै बिखौ सिनखावनानै सानदुङाव फोराननानै जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो सुपारि बानायनायनि उनाव फालांगिफोर फैयोब्लाथाय जों फालांगिनो फाननायखौ नुनो मो नो आरो खायफाया गय फालांगिफोरा गाव गाव न'आव लांनानै सफारि बानायनानै फानो आरो गोबां मानसिखौनो हाजिरा लानानै गयखौ सिंखावनो होना बिसोरो बिदिनो बस्था हिसाबै बिसोरो खामानि मावग्राफोरनो रां होयो। खायफा खायफाया खिरखासेयाव बिदिनो बाजि, जौसे बेबायदि राङै गयखौ सिंखावनो होनानै हाजिरा होयो बेनिफ्राय बिसोरो सान दुंआव मोजाङै दा थारा एबा बस्था बेफोरबायदियाव लामनानै फोराननायखौ जों नुनो मोनो आरो सानदुं गोसायाव। बिनिफ्राय फोराननानै जेब्ला गय सुफारि जायो अब्ला बिसोरो गुबुन फालांगिफोरनो फानहरनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
बिदिनो आरो औ औ।
अ माने दा जों दिनै गोबां बाथ्रा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै मुलाम्फानि सोमोन्दै रायज्लायबाय। ओ नों थाङा दसे सम होनायनि थाखाय माने ओ आंजों दसे सम रायज्लायनायनि थाखाय माने आङो गोजोननाय थाबाय आरोना नोंथांनिसिम।
औ दे आंबो गोजोननाय मोनबाय।
औ दे नोंथां अब्ला औ अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा एसेयावनो?